हेल' हेल नोंथां
औ औ
फा
औ
मोनजों मोनसे थपिकनि बागै रायलायनो हागोन नोंथां
हागोन नोंथां औ नितचसा
औ टपिकआ जाबाय जोंना दैज्लां बोथोराव गायनाय माइ आबाद बेनि बागै रलायनो हागोनना नोंथां
अ
बुंनायसाय नोंसिनिथिं माइ आबादखौ माबायदि गायनाय जायो औ
नोंथां जोंखौथ' माइखौ गुबुनफोरखै माने गुबुन जायगाफोरखैयै जेरैबायदि गायो जोंनिखैबो बेबायदिजों गायनाय जायो गिबियावनो जों खोथिया फोनो थाखाय
औ
बेखौ जों माने दैयाव सोमनानै लाग्रोनाय जायो आरो जायखौ जों माने माइज्लि बुङो जेब्ला दैयाव सोमो बिनि उनाव जों बोखांनानै बेखौ माने गाजा बेरहोनाय जाग्रोयो आरो फार्स्टआवनो खोथियाखौ एबा माने माइजलिखौ जेब्ला जों खाजा बेरो अब्ला जों जे जायगायाव माने खोथियाखौ होगोन बे जायगायाव जों माने बे जायगाखौ जोङो हालेवग्रोनानै लाग्रोनाय जायो आरो माने दै सोनानै बेखौ लद माने खालामग्रोनाय जायो फार्स्टआवनो जों जायगायाव माने खोथियाखौ फोगोन बेखौ माने दुफु दुुफुयै हालेवनानै जों दै सारनानै हालेवग्रोनाय जायो जेब्ला हाया मोनो अब्ला खोथियाखौ फोनाय जायो बेबायदिनो जों खोथिाया जेला जोबो अब्ला माइ गायनो लागा हाखौबो जोङो हालौवग्रोनानै लानांगौ जायो आ बिदिनो दै होनानै आरो दै गैयाबा जोङो बिदिनो मिसनफोर अबेबा दंग' अबेबा बिलो बेफोरजोंबो माने दैलांनानै जों
बिदिनो हालेवनाय समाव जोंङो फरेबा नांगोल बेफोरजों हालेवनांङो
बिदिनो हाखौ मोनजासे जों हालौवग्रोनानै लाग्रोनाय जायो गिबियावनो बिनि उनाव जोंङो खोथियाखौ गायनो थाखाय जों फुनानै लाग्रोनाय जायो।
आरो बिदिनो जोंङो ज जायगायाव गायगोन बेखौ माने सोरगिदिं आलिबो होखननानै लानाय जायो आरो जाहाथे माने माइआ उनावहाय दैफोर दैया ओंखार जायोबा दै सोनाय समाव जाहाथे दैया ब बिनि थाखाय जोंयो
बे बायदिनो
दानिखौथ' माने हालेवनाय होनबा जोंना बांसिन ट्रेक्टर मथलसो माने बाहायनाय नुसै बार माानाय समाव ज आलि गानलाबो होननानै बेनि सिनिया आथिखाल बेफोरबायदि आलिबो माने खदालजों जोंना बांसिन बाहायनानै जानाय नंलिया आरो हालेवनाय समावबो जोंना सिगां समावथ' जोंनिया नांगोलसो हालौवोमोन आरो
औ
मै मै होननायखौ बाहायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायावथ' बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनलाय ओरैनो नोंथांमोननिख माबोरै बोरै गायनाय जायोखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ दे बुं
जों बेबो गिबियावनो गिबियावनो माइ गायनाय गिबियावनो जोंना थांनाय बोसोरनि बायदिनो माइखौबो थानाय बोसोरनि बे माइ बे माइखौ हाय बुथुमनानै खोथिया महरै फोनो थाखाय बेखौ हाय जेरै नों बुंदों गाजा दे थिग बेबायदिनो जोंनियावबो गाजा दे होननानै जे जायगायाव खोथिया फोगोन बे जायगायावहाय हाखौ मोजांङै दोखो दोखो एव एबा एसे हासार सारसोनानै मानेखौ फोनाय जायो जेब्ला फोनानै आद देरो अब्ला आदा स देरोब्ला माने बेखौ गायस्लायनाय जायो बेखौ आखनि न जोंनियावबो ट्रेक्टर बाहायनांगोन दानि जुगावथ' बांसिन ट्रेक्टरसो बाहायनाय नोंसै जोंनिखबो माने बे ट्रेक्टर ज माने जि जायगायाव गायगोन बे जायायाव माने दोखो दोखो मोजां फिननिबा फिनथाम फिनथामसिमहालागै माने दैफोरा गलाङा बेखौ बानदायनायनि माने जों बेबो माइ आबादनि खोथिया फोदोंमोन ना बेखौहाय बेखौहाय माने औ हनानै हनानै आइजोफोरबा‌ दानि जुगाव हौवाफोरखौ गायनाय नुनो मोनो मोनस्लाबाबा मोनो माने माइखौहाय आरो माइ गायखोननानै फासथाससो मोजां माइ होननाय जायो माइ जि माइफोर ओंखारो ओंखारासिम
औ
नोंथाङा बुंनो हागोन ना माइखौ जि गायबाय माइखौ गायखांनायनि उनावहाय जे ओ माबायदि जोथोन लागोन बेखौ बुंजागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ जों माइखौथ गायखांबा माने ओ बेयाव माने माखासे हाग्राफोर थायो माने माइखौ माने गादबनायनि चान्स थायो आरो जेब्ला हाग्राया माने माइनि जौसिनाय जायो अब्ला माने माइआ जौनो एबा बिदां हरनोबो बोलो मोना बेनि थाखाय थाखाय जोङो माने माइनि जि हाग्रा बेफोरखौ माने फोसाबनांगौ जायो आरो जोंना समाव माने अबेबा बबेबा माइफ्राव माने हासारबो होनांगौ जायो माने हासारनिबो गोनांथि जायो नालाय बेयाव जोंना जखनो हाया जाथिया जानोसै आरो बिदाङाबो मोजां ओंखारला बेनि थाखाय जों हासार होनांगौ जायो आरो दै गैयाबाथ माने हाया गावब्राननानै माने माइआ जौनो बो बोलो नालाय बेनि थाखाय जोंङो अबेबा दंग बा मेसिनफोरजों माने दै बोनानै बेयाव दै सोनांगौ जायो आरो बेबादिनो जों माने माइखौ माने जोथोन लानांगौ जायो नङाब्ला माने मोनहैनायनि चान्स थाया आरो
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो मा मा माइ आबाद मावनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हा हा
ओ नोंथांनि आवाजखौ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां
मोनसे बाथ्रा खिनथानो हागोन ना नोंथांमोननिथिंबो माने मिसिन बाहायो
खोनाया नोंथां।
हाग्रानि मेदिसिन बाहायो।
अ नोंथां माने। औ नोंथां माने हाग्रा थैनायनि मुलिनि बागै सोंदोना।
औ।
अ बेखौथ' आथिखालनि मुगायाव माने गोबां बाहायनायख। खौनो नुखासै माने। जोंनि दा नैबे मुगायाव बांसिन माने सिखा रुवा बिफोरखौ बांसिन दै। गैलिया माने अबेबा हाग्रा इसे होआबाबो जोंना माने बे रासायनारि मुलि। जि हाग्रा थैनाय बेखौ बाहायनायखौथ' नुनो मोनखायोआनोसै। हाग्रा खिनायाबो मोननै रोख। रोखोमनि दं मोनसेया माने खाम लाबग्रा जाबाय आरो मोनसेया जाबाय। ओ बिनि हाग्रानि जि मुरा बिफोरखौनो माने सेवख' होनानै। गोहो दं आरो बेनाव बेखौ जों माने बाहायनायखौ नुनो मोनो।
अबेबा आबाद थिलियावनो जा मायावनो जा जोंनिया माने हाग्रा जायोबा। सिखाजों एवनो नागारै एबा दांनो नागारै। जोंनिया माने हाग्रा थैनायनि मुलि। जि बाजारनिफ्राय मोननाय बेफोरखौसो माने बाहायनायखौ बांसिन नुयो आरो। सिगां समावथ' जोंना बिफोरखौ माने बाहायनायखौ नुवामोन। ओ हमनानै ला माइ आबाद जा फाथो आबाद जा बेयाव हाग्रा जायोबा माने। बेखौ फोसाबनो थाखाय जोंना। हाजिरा एबा खामला बेफोरबायदि होनानै माने खनसिफोरजोंसो माने। हाग्राफोरखौ फुहैयो एबा दांहोयोमोन आरो। ओ ना नाथाय आथिखालनि मैगथ'। ओ जोंना बे हाग्रा थैनायनि मुलि होन्दोंना बेखौनो जोंना माने बांसिनै बाहायस। ओं नोंथांमोननि ओनसोलगैजे खो ओ माइ गायनायनि जोबथा सम। बे जोबथा सानाव मा खालामो इखौ जे फोरमायना होनो हागोन नामा माइ गायखांनानै जेला। गायखांजोबो अब्ला जोंना मोनसे बर'नि जि मोनसे नेम दंमोन ना।
बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
हा।
मायग्लि गायखांना
औ औ औ।
मोनसे गिदिर खामानि जे ओ।
औ औ। औ। ओम। औ। अह। होमबा नोंथांजों माने माइ आबादनि बागै गोबां फरायबायना?
गोबां सावरायबाय